औ दायो फ्रि दङ' ना?
ओं फ्रि दं नोंथां।
ओ आङो नोंथांजों आंनि फन हरनायनि जाहोनानो जादों बैसागुनि बागै फंनैसो ओ गुसुङै सावरायनो सानदोंमोन आं नोंथां हागोन ना नोंथां
ओ सावरायजायो नोंथां।
ओ नोंथां। बैसागुआथ' जोंनि बर'नि आंगो आगु फोरबो नङा होनबा नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ।
ओ जायनि थाखाय जोङा बैसागुवा जोंनि बर'नि आंगो आगु फोरबो हिसाबैलाय आं नोंथांनि नोंथांनो फंनैसो फोरमाय नो सानबाय नोंथां।
उम।
ओ बैसागुआव जोङो जोंहा गिबियावनो ओम मोसौ थुखैयो मोसौ थु खैयो संक्रान्ति खालि मोसौ थुखैयो मोसौ थुखैनानै नैथि सेथि दानखालि जोंहा उन्दैया गेदेरखौ मान होयो उन्दैया गेदेरखौ सनमान होयो थिग बिदिनो जोंहा बैसागुखौ नैथि खा नैथि ओ बैसा दाननि नै खालार खालि जोंहा गामियाव गामियाव रायजो राजा फोर गथ' गथाय लाइमोनफोर ओंखारनानैबो बिनि न'खर बिनि न'खर मोसायो आरो नोंथांनि गामियावबो बैसागुनि बागै फंनैसो सावरायनो हागोन नामा नोंथां? नों गामिनि बागै
ओम हायो नोंथां सावरायजायो दे। उम जोंहाथ' बैसा गुआ गोदो गोदायनिफ्रायनो आजै आजौनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे गो-गोदोर जोंनि बर' हारिनि माबाखा फोरबोखा बेखौथ' जों बयबो ओंखारो मो एबा फालिखायो नालाय।
औ।
ओ गिबियावनो जोंना माबाया मा होनो बैसागुआ सिगाङाव गोदो गोदायावथ' बैसागुखौ इदि ओ माबा मास मोनसे फोर फालियोमोन नामाथाय सिगाङाव गोदो आरो ना। नाथाय आथिखालाव थ' नुनो मोनो दाना जोंनि समाव इदिनो सप्तासेफोरल'सो फालिनाय जायो दानि दिनावथ'। बारा गोबावबो फालि ला। ओ इदिनो माबा ओ इदिनो आरो ना। फासावथ' आरो फास खालिना जोंना इयो मोसौ थुखैनाय। मोसौफोर
थुखैयो। मोसौफोरखौ थुखै खालि इयाव लावफोरखो लाव फान्थाव इदि ओमफाय ओइ मा होनो थेख्रा हालदै इफोरखौ माबायो आरो ना हाना लायो आरो ना माबाफोराव बिदिनो खादाफोराव हाना लायो ओम फाय इखौ औवानि माबा बनानै माला सु सुयो माला सुनानै ओ माबा इदि गावनि लामानि लांगोनायाव इदियाव इथिं थनसे इथिं थनसे होयो ओम फाय इफोरखौनो माबायो उनाव जायथिं मोसौफोर मोसौनो बे खालि मोसौ थुखैखालि मोसौनो माने जिदुंफोरखौ गोदान होजोबो आरो ना नोंथां। मोसौ बेफोरखौ जिदुं गोदान होनायाव हालदै हालदै देयो हालदै देनानै एसे एसे फोन फोननानै उनाव जा बिथिं जिगाबजों हा माबा अर सावनानै हांगारखौ माबायो ओमफ्राय हाललि साललि लायो उनाव जा औवाफोरखौ औवा बिदिनो औवा हासुंफोरखौ थनै थथामसो दाननानै फोनो आरो ना माबा मा होनो बेखौ हां गार आरो हालदयाव थुख्लेनानै मोसौनाव फोनो आरोना मोसौखौ मोसौखौ फोननो फोननानै बिदिनो माबा उनाव जा फोनखांनायनि उनाव बिदिनो लाव जा फा फानथाव जा बसोर बोसोर सोर एरलां होननानै खुबैयो खुबैनायनि उनाव जा मोसौफोरखौ माबा फोनखांजोबनायनि उनाव गिदुं सिदुं गोजान होनायनि उनाव माबा न'निफ्राय दिरुनना लाङो दि लांनाय समाव दिरुना लांनानै मा दिरुना लांनाय समाव माबा मोसौखौ लाव थि बे सानखालि होन्दों आरो ना माबा मा होनो लावथिजों बुनो मोना आरोना बे खालि। बे बे खाालि मोसौखौ माबाजों बुनांगौनो मा होनो बेखौ दिगल दिङि दिगलदिंङिया बिलाइ ना मा होनो मोखना बिलाइआ
औ
ओं बेजों बुनांगौनो आरोना लावथिजों बुनो मोना होन्दों आरो खालि ओमफफ्राय मोसौफोरखौ बिदिनो दिरुनना लांनानै मोसौफोरखौ थुखैनांगौ माबा दैमा दैमा बिदिनो दैमा फुख्रिफोराव लांनानै थुखैनांगौ थुखैनानै माबाना होनांगौ आरो ना बे खााल नुनो मोना मफ्राय जोंना नेक्स खालि इनि नेक्स खालि जोंना माबा मा होनो मा मानसिनि माबा ओ मन्दिराव माने ननि थानसालियाव फुजा थुजा इदिनो ओ फुजाफोरखौ साखि आलारि बाथिफोरखौ लगायो लगायखांनायनि उनाव माबा उन्दैफोरा गिदिरखौ मान लायो फिसााजलाफोरा बिमाफोरखौ मा बिमा बिफाफोरखौ मान लायो बिदिनो गिदिर गिदिर माने गामिनिसे गिदिर गिदिर मान लाथाव लाथाव बेफोरखौ मान लाया मान लायो आरोना इसोरनिफ्राय
औ
ओमफफ्राय उनाव जा बेफोरखौ माबाखांनायनि उनाव जोंना माबायाव फैयो मा होनो थानसालियाव जमा जायो ज बयबो गामिनि रायजो राजाफोरा ज' ज' जानानै थानसालियाव हाबो थानसालियाव हाबनानै बिदिनो थानसालियावबो आलारि बाथिफोरखौ सावो सावनायनि उनाव जा जोंना आर'ज माबा आर'ज लायो आरोना आर'ज गाबो उम आर'ज गाबखांनायनि उनाव बे नेक्स्ट खालि थांबाय साननै थांबाय उनाव जा नेक्स नेक्स्ट सानथामनिफ्राय जोंना माबा मोसानाय हान्जाया ओंखारो आरोना नोंथां
औ
मोसानाय हान्जाया ओरैबायदि जाहैबाय ओ मोसानाय हान्जाया जोंना मोनथामसो ओंखारो आरोना जोंना गामियाव जेरै ओ बोराय बुरैफोरना गुबुन हान्जा ओमफ्राय सेंग्राइ लाइमोन से लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बेलेग हानजा उमफाय गथ' गथ' फिसा गथ' फिसाफोर नायसोरा गुबुन हान्जा मानोना गुबुन गुबुन हानजा ओंखारनायनि जाहोनानो जाबाय नै जोंना बोर जोंथ' बिमा बिफा बोरायफोर जोंथ' ओंखारफानो हाया नालाय इसोरनाथ 'ओ बोस-बोसोराव खेबसे फैयो नालाय
गुब जोंथ' आरो सेंना सिख्लाफोरा बिसोर था बेनिखायनोजों ओंखाराला सेंग्रा सिख्ला सिख्लाफोरा बेलेग ओंखारो इदिनो जोंना मोसायो मोसानाया सानथाम मोसायो आरोना जोंना गामियाव।
औ।
ओम सानथाममो जोंहा फैसाफोरा बेसे जायो जमा जायो जमा जानायफोर खौ फैसा जिखिनि एसे जमा जायो माइरं जायो ओमफ्राय बेफोरखौ माबा खा मो आरो। मा होनो लावखार ओंखा लावखार ओंखाम जानाय जायो आरो ना।
औ औ नोंथां।
मोसानायाथ' मिथिखायो बयबो जोंना माबा आ बिदिनो खाम, सिफुं, जथा, सेरजा बेफोरखौ लानासो मोसाखायो नालाय।
औ।
नोंनिखा मोसांनायनि उनाव जा रांफोरा इदिनो लावखार ओंखाम जानानै लावखार ओंखाम जानायावथ' जों गासै रां रांफोरखौबो जाजोबनो जाजोबनो हाखाया नालाय एसे एनै खौथ' दोनखानांगौ जायो। इदिनो एसे एनै दोन दोननायफोरखौ जों माबा खामो आरो ना नोंथां मा होनो जोंना गामियाव लाइमोनफोरा माबा खामो इदिनो टेबोल डाइनिं सियार इदिनो माबा माबिफोरखौ बायना दोनो आरोना नोंथां।
औ।
इदि बायना इदि बायना दोनोबा माने जोंना गामिनि माबाफोर गामिनि जाहाथे माबाफोर अबावबा अकसमत नांगौ जायो सियारफोरखौ बेफोराव लाङो ओमफाय इदिनो माबा मा हाबा हुखा जायोबा एसे मदद होनो हायो नालाय, एनिखाय सियारफोरखौ जोङो बायनानै दोनो आरो। जायबा जायनि न'खराव नांगौ जायो बिसोरो फैनानै लांफैनो हायो आरो ना। इदिनो ओमफ्राय बेफोर बेसादफोरखौ बेफोर बेसादफोर बायनायनि उनावबो जोङो बा सब फैसा रांखौनो जोंथ' बाहायजोबा नालाय एसे एसेबाबो जोङो माने इयुननि थाखाय एसेबाबो दोनना होयो आरो ना जा बोसोरावथ' माने एदिनो माबा जोंनाथ' बेफोर माबा सियार दाइनिंफोरखौ बेफोरखौ बायनायनि माबाखौथ' सिख्लाफोराथ' बेफोरनि बाहागोखौ मोना नालायथो इ बेनि बेनि था खायनो माने जोंना माबा खालामो आरोना सिख्लाफोरनि थाखाय एसे फैसा बा माबा आ आ बाहाय बासायना दोनो आरो ना माने बिदिनो बोसोरावथ' जेनेबा सोरनिबा सासेनिबाबोथ' हाबा जायोना हाबा जागोन ना। इदि हाबा जानायफोराव माने माबा खालामो आरोना इसोर हाबा जाबाय ओमफ्राय आथिमंगलाव फैयो ना आथि मंगलाव फेबा जों होनबा जोंनि हान्जानिफ्राय नैबे मोसानाय हानजानिफ्राय बेफोर थानाय फैसा खौ लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा एसे लोगो नांनानै जेनेबा हाजारसे हारनै हाजार थाम जिखिनि हायो, आथिमंगलाव बिसोर फैबा थाय जोंनि माबानिफ्राय जोंनि लाइमोननिफ्राय एसे बिदि माबा हेफाजाब होनानै फैसा हरनाय जायो आरो ना इफोरनि बागै इफोरखौ दोननानैनो। मोसानायनि मोसानानै दोननायफोरखौनो आरो ना। इदि एफोरनि खो इफोरखौ इफोरखौ खामनो इफोरखौ खालामनांगौ ओमफाय बिदिनो माबायो ओमफाय फै सा माबेबा बोसोराव बुरजा ओंखारो माबेबा बोसोराव खम ओंखारो इदिनो मोसानाय फोराथ' बिदिनो ओमफाय फैसाफोरा आग्लायबाथ' मोजाङानो आग्लायबा माने जोङो गामियावबो एसे मदद होयो आरो। जेरै माबा सोरबा फै बेमार गो-गोब्राब जाबाय इफोराव फैसाफोरखौ होथ'लाबायनाय इफोराव जोंना खामानि ए से जायो आरोना इफोरनि इफोरनि माबा बैसागु मोसानायनि फैसाजोंबो जोंना।
औ।
ओमफाय नोंथांमोननिथिंलाय माबा मा होनो बैसागु मोसानाया माजों खाम सिफुंफोरजों मोसायोना बक्स जक्स लानानै मोसायोफोर लाग एसे बुंलाय नदां
औ बेखौथ' जोंनिखिनि बैसागुखौ आं नोंथांनो फोरमायलरनो सानोदि जोंनि बैसागुफोर खुंनाया जोंनिफ्राया गिबियावनो जोंहा गामिनि रायजो राजाफोरा ओंखारनानै फुंनि फुावनो दुगैस्रां लोबस्रां दुगै ओंखाम आरि जानानै जोंहा बिदिनो दाइन रिंगासोआव गामिनि सेंग्रा सिख्ला लाइ गासिबो ओंखारलायनानै गामिनि बिनि न'खर बिनि न'खर मोसायो मोसानानै जोङो सथाम सानथाम मोसायो गोदोनि दिनावथ' सप्तासे स्नि सानानो मोसायोमोन नाथाय दानि दिनाव जोंहा थाम सानल' मोसानाय नुनो मोनसै जायनि थाखाय जोंहा थाम मोसानानै जोङो मोननाय जाखिनि मोनो बे रांखौ जोंहाबो लावखार ओंखाम जायोनानै नोंथां नोंथाङाथ' मिथिखायो जायनि थाखाय जों लाखार ओंखाम जाखांनानै जोंबो नोंथाङासो दाबाव बुंलां हाबबाय जा बुंदों बेजोंनो जों गामियाबो बिदिनो थिग गोरोबदों नोंथां मानो होननानै बुङोब्ला जोंनाबो बैसागुखौ बर'नि आंगो आगु फोरबो हिसाबै जों गामिनि लाइमोनि लाइमोन सि सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गासैबो ज' ज'वा जाना ओंखारनानै जों जमानो बे बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जायो जायनि थाखाय गामि बेयाव गामियाव जोंनाबो बिदिनो पार्टि मोनथाम ओंखारो होननायानो जाहैबाय नों नोंथां नोंथाङासो दाबावै होननानै थांखांबाय जेब्ला जोंहाबो बिदिनो मिलायदों नोंथां बिजोंनो जोंनाबो बैसागु फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालियो आरो एसे थालांदों जे नोंथां जोंना गि गिबियावनो बैसागु फोरबोखौ फालियो फालिनायनानै जोंहाबो गोखा गोखै बायदिसिना बेमार आजार थाखाय गोखा गोखै मैगं जानाय जायो जाहाथे बोसोराव गिबिल खेबसेल' जायो होननानै दा समाबोथ' नेबाय थाया ना नोंथां नोंथ गुसुं सम ज हायो बेयावनो जों एसे सावरायबाय दा नोंथांखौ लोगो मोननानै जबोद जबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां
नोंगौ नोंथाङा आंबो गोजोननाय मोनबाय आं जिखिनि मिथियो नोंथाङा फोरमायबाय ओमफ्राय नोंथाङा जिखिनि मोनो मिथिया आंनो फोरमायबाय जाहाथे उनाव जाय इ उनाव सावरायलाय मोनो आरोना ओं दे हबा ना नोंथां ओं जागोन दे नोंथां दे ओं दे